खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हाबावगोन ना
ओ हागोन नोंथां औ
बिदिब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौहाय ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि गाननाय जोमनायनि सोलायबोनायनि सायावहाय सावरायनोसै नोंथां ओ जेरै औ जेरैबायदि ओ बर' फोरा गोदोहाय ओ माबायदि गानोमोन दा माबायदि गानो बेफोरनि सायावहाय आरो ना
जागोन नोंथां नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा
औ आं जागायग्रोसै नोंथां
औ
अ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय सोलायबोनाय होनोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ गोदोहाय माबादि गानोमोन दा माबायदि गानो ओ गोदोनि दिनावहाय बर'फोरा बर' आइजो बर' आयजोफोरनि मादाव होननानै बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफोरा दख'ना गानोमोन दखना दख'नाल' गानोमोन माने बिसोरो दानि बादि ब्लाउस गानामोन आरो
औ नंगौ
औ हौवाफोरखौबो गामसाल' गाननाय नुयोमोन ओमफ्राय बर'फोराथ' गावसोरनो दानानै गानोमोन नालाय गोदोनि दिनाव बिसोरो गावसोरनि आखाइजों ओ मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय मा होनो ओ बेबायदिनो फिथाइ सामथायफोरनि गानायखौ फिथाइ सामथाइफोरनि गाबफोरजोंहाय मा होनो
बेफोरनि गाबफोरखौहाय मा होनो बुथुमनानैहाय बिसोरो ओ इनदि एम फौ लानानै खुनदुङावहाय गाब होनानै बिसोरो बायदि रोखोमनि जि दानानै गानोमोन आरो मिथिंगानि नुथायफोरखौ बिसोरो आगर एरोमोन ओ बेबायदिनो हाजो आगर दिंखिया आगर दाउसा मोख्रेब माबा फारौ मेगन बेबायदि होननाय बेफोरबायदिखौ औ बेफोरबायदिखौनो माने इमाजिन खालामनानै माबायोमोन आरो दानानैहाय गाननायखौ जों खोनाबोदों जोंथ' नुबोआखैसै नुनायालाय खोनाबोदों आरो आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनाबोदोंमोन
नोंगौ नोंथां
औ बिसोरो दानानै गानोमोन आरो ओ गोदोनिफोरा बेबायदिनो दखनाखौहाय जानजियाव खास'वामोन बिसोरो लांगा ओ दखनाखौहाय लांगा अग्रं बेबायदि होनलायनाय दखना दंमोन नामा नोंथां
औ दंमोन नोंथां
औ बेखौ गानो ओमफ्राय बिसोर आरो जान्जिखौ जान्जियावहाय खास'वामोन आरो खालि बेखौल' गाननानै गस्लाबो गानामोन गोदोनि दिनाव औ औ ओमफ्राय बेबायदिनो हौवाफोराबो हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसोरबो गामसा गामसाल' गानोमोन
उम
गस्लाखौ गाननायखौ नुवामोन ओ नुनो मोनामोन बारा बेबायदिनो हाथाय बाजारफोराव थाङोबा
दानि जुगाव आरो दानि जुगावसो गाननायखौ नुनो मोनसै
नोंगौ नोंथां
औ गोदोनिफ्राय दाथ' ओ मुगायाबो सोलायबोबाय नालाय बेनिखायनो समजों लोगोसे गोरोबफानानै ओ सोलायलांजोबनो हमबाय आरो गाननाय जोमनाय थानाय थासारिफोराबो गासिबो सो सोलायलांजोबनो हमबाय बेबायदिनो बर' आइजो फोर दा दखना गानो आरो दखनानि मा होनो बेखौ ओ ब्लाउसबो गानफासै आरो ब्लाउसबो गानो साद्रिबो लायो जुमग्रा बेखौबो लाफानायखौ जों नुनो मोनसै दा अ गोदोहायथ' गोदोनि समावथ' जिखौनो बयबो दानो रोंखायोमोन गोदोनि आइजोफोरा बा हिन्जावफोरा सिख्लायानो जा जेनेबा बुरिफोरानो जा गासै जेबो दानो रोंखाजोगौमोन आरो गोदोनिखौहाय ओ जि दानो रोङै सिख्लाफोरखौल' लोक्षिसारा एबा खल गैयि बेबायदि होननानै औ बेबायदि होननानै बुङोमोन
हाबा जानो खस्थ' जायोमोन नामा नोंथां
बा जानो खस्थ' जायोमोन नाथाय दाथ' बेबायदिखौ नुनो थांलिया गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोबां सोलाय सोलायबोबाय आरो ओ जेरैहाय ओ दखनाया खौबो दखनाखौबो गोलावसिन दानानै गानबाय दानि जुगाव ओ न' न'वाव बारा दाबांनायखौ जों नुनो मोनला अ बेबायदिनो मेसिनजों दानाय उइबिं फोराव दानायफोरखौसो गाननायखौ जों नुनो मोनसै बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां ओ रिमोनला रिमोनलि दखनाफोरबो जों नुनो मोनासै सै नङा ओमबा नोंथां बेबायदिनो औ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रेन्डफोरनि ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनबाय आथिखालाव
औ
गाननोबो मोनबाय
औ
बेबायदिनो बसुमतारि ब्रेन्ड दंनो बिबार ब्रेन्ड ओमफाय बेबायदिनो बसुमतारी ओमफाय फाय दावरायनो माबा बेबायदिनो गोबां दं आरो बुंनानै फोजोबनो हाया। गोदान गोदान ओंखारगासिनो आरो ओंखारदों ब्लाउसफोराबो आलदा आलदा नाम ओंखारदों बेफोरखौबो गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनियाथ' आर'नाइखौ आर'नाइ गोसोम खौहाय जों लानायखौ नुनो मोनामोन हौवाफोरखौबाबो हिनजावफोरखौबाबो नाथाय दानि जुगाव लानायखौ नुनो मोनसै आरो आर'नाइ गोसोमखौबो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
आरो ओ गोदोहाय गामसाखौ हौवाफोरनि बेलायाव बुंसै आङो ओ हौवाफोरा गामसाखौहाय न'आव थानायावल' गानोमोन ओमफ्राय दाथ'
औ गामसाल' गानोमोन ओमफ्राय दाथ' ओ लंपेन्ट सार्ट बेबायदि गाननायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफ्राय बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा मेल मिथिंफोर फ्राहाय दा गामसाजों लोगोसे गस्ला आर'नाइ बेफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनफिनबाय गोदोनि हारिमुखौ बोखांफिननांगौ होननानै बर'नि हारिमुखौहाय
नोंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो बर' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायखौ होनोबाथ' बर' हिनजावफोरा ओ गोदो जाबायदिथ' दख'नाल' गानोमोन नाथाय दानि जुगावथ' दख'नाल' गाननाय खौ जों नुनो मोनला
आथिखालावहाय ओ दख'नानि अनगायै सुरिदारफोर कुर्तिफोर बेफोरबायाददि गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना लंपेन्ट बेफोरबायदि औ जों नुनो मोनसै थारैनो गाननाय जोमनाया गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां
औ
औ आ बेबायदिनो नोंथाङाबो बे गाननाय जोमनाय सोलायबोनायनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां
जागोन नोंथां नोंथाङाथ' फोरमायलांजोबखाबायानो नोंगौ
औ
गाननाय जोमनाया गोदोनि गाननाय जोमनायखौ नायोब्ला आरो दानि गाननाय जोमनाय खौ नायोब्ला गोबां सोलायबोनायखौ नुबाय आरो
औ सोलायबोनायखौ नुबाय।
बेफोर सोलायबोनाया जानो हागौ बिदिनो समाज हारिमु आरुमु दावगाबोनायनि जाहोनाव बिदिनो गुबुन सुबुंफोरजों गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों दावगाफानो नाजानायनि जाहोनाव बिदिनो बायदि रोखोम जाहोन जानो हागौ गौ आरोना बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंना दख'नाया गोदोहाय मोननै रोखोमनि दंमोन लांगा दख'ना आरो अंग्रं दख'ना ना औ। बिनिनो लांगा दख'नाया माने गोदोहाय एसे गुसुंसिमोन आरो खालि मा जेरबायावल' थेबनानै गानोमोन। नाथाय आथिखालाव बेखौ मा एसे फोलाव देरनानै जानजियावबो थेबनानै गाननायखौ नुनो मोनबाय। मानि स्टाइला सोलायबाय बिनि अनगायैथ' गोदोहाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो ब्लाउस गानामोन बर' आइजोफोरा जोङो बिदिनो आथिखालावबो जोंथ' गोदोनिखौ नुबोआसै नाथाय आथिखालाव इन्टारनेटाव नायोब्ला मानि गोदोनि फटकफोर नायोबा ब्लाउस गाननाय बर' आइजोफोर नुवा माने ब्लाउस गानै नुयो दख'नाल' गाननाय उम इदिनो गोदोहायथ' दख'नाल' गानोमोन आथिखालाव दख'नाजों लोगोसे ब्लाउस गानबाय ब्लाउसाबो गुबुन- गुबुन डजाइननि ओंखारबाय आथिखालावथ' एसे सिगांहाय बिदिनो नर्मेल सिमपोल आखाइ गोलाव बिखुं खोबनाय बिदिखौ गानोमोन नाथाय दाथ' आखाइ फिसा बिखुं गुवार बेफोर बायदि गोबां डजाइननि ब्लाउसफोर जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। बिदिनो गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा मा खालि दख'नाल' गानना थायोमोन न'आवनो जा बिदिनो हानथा मेला आलासि जाहैनाय बेरायनाय जाख बिसोरो मा दख'नाल' गानोमोन। नाथाय आथिखालनि आइजोफोरा सिख्लाफोरा बिदिनो जिन्स, सार्ट बिदिनो कुर्ता, सुरिदार बायदि बायदि गाननायखौ नुनो मोनो। बे आरो आरो जेरै नोंथाङा बुंदों गोदोहायथ' माने बर' आइजोफोरा द दानाय दख'नाल' गानोमोन आरो बांसिन बिदिनो बिदन दख'ना आगर गुबै दख'ना, साल माथा दख'ना नाथाय आथिखालाव बिदिनो मेचिनजों दिहुननाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो मेगनाव नां-नांनाय आगर गोनां एमब्रदारि पार्टनि दख'ना बिदिनो गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि द ख'ना जेरै लफाय दख'ना, बिबार ब्रेन्डनि दख'ना बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'नाखौ गाननो हमबाय आरो ना। जोमग्रा ब्लाउस सेक आरो बिदिनो गोदोहाय मा बर'फोरा गोजा गाबनि दख'नाखौ हाबानि थाखायल' हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायोमोन बिदिनो नाथाय आथिखालावथ' गोजा गामनि जा गोसोम गामनि जा गासैबो दख'नाखौनो हामा होनला माने गानजोब
गान गानजोबनायखौ नुनो मोनसै
बिनि अनगायै हौवाफोरनि बेलायावबो जोंनि बर' हौवाफ्रा गोदोहाय न'आव थाबाबो बिदिनो हान्था मेला जायगा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा बेराय बाबो बिसोरो मा गामसाखौनो गानना दावबायोमोन नाथाय आथि खालाव मा बर' हौवाफोरा बिदिनो खामानि मावनाय न'आव थानाय फुजा फोरबो बिदियावल' मा गामसाखौ गानना थानोसै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनोबा बिसोरो लंपेन्ट सार्ट जिन्स लंपेन्ट बेफोरबायादि गाननायखौ नुनो मोनबाय आरोना थारैनो गोबां सोलायबोबाय आथिखालाव गाननाय स्टाइलफोरा थारैनो
स्टाइजों लोगोसे लोगोसे जे गाननाय जोमनायफोराबो गासिबो मुगाजों मुगाजों लोगोसे सोलायबोनो हमजोबबाय नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
बिदिब्ला जोंहा समावबो जानानै फैबाय नोंथां दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा बे टपिकखौ
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय
दे